हेल' नोंथां।
औ नोथां हेल'
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां गोजोनसानजौफु नोंथांनिसिमबो ओरैनो मानि सायाव
ओ नोंथां उम जोङो दा सुबुं अनजिमा बांनाय आरो माखासे कलकारखाना बेनि सायाव राय्लायनोसै नामा नोंथां अ
आङो माने बे कलकारखाना उददगा जोंनि नि ओनसोलाव फैयोबा मा मा मुलाम्फा जायो एबा मा मा खहा जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों आं नोंथां। औ औ जागोन नोंथां।
दे नोंथां जागायदो
मा होनो ओरैजाय जोंनियाव बेफोरबायदि जे उददगा जोंनियाव बारा नुनो मोना नुनो मोननाया जोंनि आसाम रायजोआव ओरै जोङो सा सोनाब फारसे थाङोबा एबा खोला फारसे थाङोबा जोङो मा मोनो बांसिन खौ जों नुनो मोनो आरोना गोबां गोबां इडास्ट्रिस दं जेरै मोनसे
गस्ला बानायनायनि प्लास्टिक बानायनायनि नङाबा माबा मोनसे मेथाइ सबायाइ बानायनायनि ओरैजाय सोनाबा बांसिन नुनो मोनो आरोना बे इडास्ट्रिस एबा उद्दगखौ जायनि थाखाय बेयो जोंनियाव मोजां गोहोम खोख्लैयो मानो होनोबा बे बेयाव खाथि खालानि माखासे सुबुंफोर जाय सुबुंफोरा बै कलकारकोनायाव थांनानै बेयाव हाजिरा एबा माबा मोनसे फिसाबाबो साख्रिबाबो बेयाव मा खालामनो हायो बिसोरो मावनानै गावनि जिउ नि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो आरो बिदिनो गोबां माखासे माबाफोर दङ जेरै जोंनि आसामावनो हमना लागोन जोंनि आसामाव साहा साहाया जोंनि आसामाव बांसिनखौ दिहुननो मोनोना बे साहा आबादा जोंनि बुरजा जायनि थाखाय जोङो बाव मोनसे साहा दहुनन्नायनि इन्डास्ट्रिस दङ बेयाव माखासे ओरैबायादि माबा फैदों आरोना बेयाव बुंनो थाङोब्ला जेनेबा साहा गायनायनि निफ्राय लानानै साहा लोंजाग्रा साहा बानायनायसिम गोबां बेयाव माखासे मावग्राफोर सुबुंफोर नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि थांना थानायनि राहायाव मोजाङैनो हेल्प होदों आरो बिदिनो आं बुंनो थांबावगोन साहा आबाद दा गायनायनिफ्राय लानानै नायनाय मुलि सारनाय आरो खानाय बैफोराव माखासे
हाजिराफोर थायो जायखौ होनो जोङो मास मोनसेनि बेथन होनानै नङाबा सानसेयारि दान होनानै बेफोरखौ मावहोनाय जायो आरो बैयावबो बिसोरो सोरबा खामला जि खानायनि खामला मावो बाय सोरबा
मुलि स्प्रे सारनायनि सोरबा नायनायनि सोरबा दै दै सारनायनि बेफोरबायदिनो गोबां हाजिराफोरा बेयाव इंगेज जानानै थायो जाय जोंनि थांना थानायनि राहायाव बा फैसा मोननायाव खामायनायाव जोंनो गोरलैयै माबानानै होयो मदद खालामनानै होयो आरो साहा बानायनायाव जेनेबा साहानि इन्डास्ट्रि सायाव नालाय आङो साहा बानायनायनियाव लानसै साहा बानायनायाव जाय बैयाव लांगोन बेनिफाय रोगा लांगोन बेयाव आलदा थाबाय रो रोगाग्रानि आरो बिनि उनाव हरै मेचिनाव सोग्रा बेनि उनाव सोदांनाय सोदांनायनि उनाव सोदांनायाव आलदा आरो पेकेटाव सोनायाव आलदा आरो मा होनो राननाय डिसट्रिबिउसन बे डिसट्रिबिउसनाव आलादा एक्सट्रा एक्सट्रा आला दा मा थायोबाव मेनेजार थायो सोरबा बिनि आन्दाराव सिङाव खामानि मावनाय
बिसिनिया मा जायो सेलारि मोनो आरोना जेरै फिक्स सेलारि जेनेबा जोङो मास मोनसेयाव बार'हाजार बा फनद्र हाजार बेफोरबायदिनो बेथन मोनो बैबायदि जोंनिया मा जायो जोंनि सुबुं जिउनि थांना थानायाव मोजाङै ओ मदद होनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो माखासेफोर दङ आरो जेरै जोङो खैला दिरुन दिहुननाय बेफोराव माखासे जोङो केमिकेल जाय रासायनारि गाज्रि मुवा बेफोरो लगायनाय जायो आरो बैफोरो जाहैबाय ओ जोंनि हाफ्राव थाङोब्ला जोंनि जोंनि आबाद फोथाराव थाङोबा एबा जोंनि देहा सोलेराव थाङोबा बैयो गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय खौनुनो मोनो जाय जोंनि माखासे ओ जिउआव एबा जोंनि आबहावायाव गाज्रियै गोहोम खोलैनायखौ जों नुनो मोनदों बेबाय दिनो जोङो दंबावो माखासे ओ जेनेबा आ उद्दगनि सायावनो आं माखासे बुंबावनो सानदों जेनेबा बाव दङ ओ जोङो इन मोनसे माबा लाबोयोबा जोङो दा खाव कलकारखाना लाबोबा बेयाव माखासे मेरला डेभेलाप जानायखौ जों नुनो मोनो बेयाव मावग्रा मा बेयाव मावनायनि मावनायफोरनो थाखाय जानो थाखाय आदारफोर जेरै हटेलफोर एबा माबा मोनसे मुलि फारमा सिफोर एबा फिसा फिसा फिसा गलाफोर बेफोरो खाथि खालायाव जों द खान होनानैबाबो जों जानो हायो बैयाव जाय मावग्रा बैसोरो मा खालामगोन बेयाव बायनानै जागोन बै बायनानै जानाय बायनानै जानाय एबा दखान होनाय बेफोरबो लासै लासैनो मा होनो फैसा मोनगोन एबा जोंनि थांना थानाय जिउ राहा लामायाव एबा नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो गोरलैयैनो बायनानै लानो हागोन आरो बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां जेनेबा जों इन्डासट्रिस बुङोबा माखासे आं दहाय बुंबाय साहा आबादनि सायाव एग्रिकालचार आबादनि सायाव बो जानो हायो बिस्कुट मेथाइ सबाइ बेफोरनि सायावबो माखासे उम ओ जारिमिन फसंनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो दारिमिन फसंब्ला जोंनि हादोरनि माखासे बे फैसा बैफोरो मा जायो गुबुन हादोराव थाङोबा जोंनि मा माखासे फैसाया जोंनि हादराव हाबफैयो बा जोंनि हादोरनि फैसाया बाङो आरो ना बेफोरबायदिनो जोङो ओ एसेबाबो एसे एनैबाबो जोंनि हादोरनि माखासे मुलाम्फा खौ जोङो खालामनानै लानो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय आं नोंथांनियाव फंनैस सो बाथ्रा सोंनो सानदों आरोना नोंथां ओ सों नोंथाङा बुंदो आंनो फोरमायदो जेनेबा सुबुं अनजिमा बांनायाव जोंहा मा मा खहा नु नुनो मोनदों एबा मा मा खहा जालांगोन बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थालांदों नोंथाङा फंनैसो
औ नोंथां आजिखालाव सुबुं अनजि माया ओरैबायदि बांबाय जे जायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव ओ थांना थानायनि एकदमबारे मोगा मोगि जेंनाखौ जों नुनो मोन मोनबो गासिनो दङ दा सुबुं बांनाय बुोब्ला बेनो जे जोंनि बुहुमाव ओ नांगौनिफ्राय बारा जानाय सुबुं सुबुंनि अनजिमा जोङो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायाव जोंनाव गोबां रोखोमनि माखासे ओ जेंनाफोर नुजाथियो ओ बेफोरनि बागै आं फारि फारि बुंलानिसै आं गिबियावनो बुंनो सानगोन ओ जेनेब्ला साख्रिनि ओ जेंना सोमजिनाय मा जायो जेनेबा नों गोबां सुबुंफ्रा नोङो बाङोब्ला नोङो मोजाङै सोलोंथाइ लाब्लाबो नोंआ आथिखालाव नों मा गासिबो सुबुंनि साख्रिखौ होजोबनाया मानो होनना बुङोब्ला ओ माखा-जायो बेयाव जेन'बा नों मोनसे हादराव गासिबो सु-सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लादोंबाबो बै सुबुंफोरनो नोङो सोलोंथाइखौ होनो ओ साख्रिखौ होनो हानाय माखासे मो-माबा मोनथाय गैया आरो जेन'बा सखारारनावबो, दा बेबादिनो मा जायो जेन'बा स सुबुं अनजामा ब्ला-बाङोब्लाथाय नोंथांनियाव नोंथांनि जायगायाव बा नोंथांनि हादराव मा जायो ओ सरकारि साख्रिनि बे जेंनाया सोमजियो आरो, आरो मोनसे दंबावो जेन'बा ओ जाग्रा आदारनि ओ खमि जानाय बा खम जानाय नोङो जोबोद ओ सुबुं अनजि ब बांद्राय रोखोम स सुबुंफोर जायोब्ला नोङो ओ नोङो नोंनि न'खरावनो नोङो नोंनि जानाय आदारखौ बुथुमनो खस्थ' जागोन बा नोंनि न'खराव नों आबाद मावनाय बै आबादफोराबो नोंनि न'रनि थाखाय थोआ जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला नोङो जाग्रा आदार जोङो बोसोराव खनसे मावब्लाबो माइ आबादफोरखौ खनसे मावब्लाबो नों बे माइ हमफिननो थाखाय जोंनो बोसोरसे सम नांगौ जायनि थाखाय मा जायो जोंनो बोसोरसे सम नेफिननो थाखाय ओ
जा बियो मानसिया बुरजा जायोब्ला नों जे बोसोराव एसेबां माइ मोनदोंमोन बे माइखौबो नोङो बै माइ गायजासिम सहैगोन ना सहैया बिनि खोथा थायो आरो दा मा जाबावगौ जेन'बा ओ जोंनि मिथिंगायाव बिराद खैफोद गोलैयो हायो जेरै जोंनि हाग्रा ओनस ओनसोल बा जोंनि खाथि खालानि हाग्रा ओनसोल बा जोंनि ओ हा बेयो बिराद खस्थ' मोनो आरो मानो होनना बुोब्ला जेन'बा नों सुबुंजिमाबा लाङोब्ला नोंनि न'आव बिदा फंबाय नों रि बाङोब्ला मा जायो नोंनि थाग्रा जायगा नांगौ जायो नोङो नोंनि बिदा फंबाया नोंनो न'खर जागोन फिसा फिसौ थागोन बा नोङो संसार जानो थाखाय नोंहा मोनसे आलदा न' लुनानै थागोन बेयाव मा जायो जेनेबा नोंना हा नोंसिनि ओ जेनबा हायानो नोंस्रा न' लुग्रा बिथाया एसेल'खा ओमफ्राय बि बिनि उनाव मा जायो जेनेबा खायसे मानसिया ओ हाग्रा बारिखौ दानस्रांनानै हाग्रा बारियावनो न' लुनानै थायो आरो बेखौ मा होनो जेन'बा हादान सिफायनाय, आथिखालाव बे हादान सिफायनायखौ बेराद नुनो मोनसै, दा बैयाव मा जायो जेनबा हाग्राारियाव थनानै रो हाग्रामानि बिफां लाइफांफोरखौ दानस्राङो दानस्रांनानै बिसोर गावसोरनि थाग्रा महरै न' लुना थायो बेयाव मा जायो जोंनाव बै हाग्रायाव थाग्रा मैदेर आरिफोर मा बिसोर गावसोरनि न'खौ खोमान लानो गोनां जायो बै समाव मा जायो ओ बिसोरनि गेजेराव माखासे ओ सुबुं आरो जुनारनि गेजेराव मोगा-मोगि जानायखौ नुनो मोन आरो दा बेबायदिनो जोंहा जिब जुनारजों मोगा-गाोगि जायो एखमबा मैेरजों गाथारजायो एखम्बा मानसिया मैेरखौ बुथारजायो बिदि जायो आरो दा बेनि थाखाय मोजांयै सुंबुं अनजिमा बांनाया ओ जोंनि बे हाग्रा ओनसोल बा जोंनि आबहावा बेखौबो बिराद खैफदाव खोख्लैयो आरो मा बुंबावो जेनेबा जोंहा जोंनि आबहावाखौ आरो मारै खैफोदाव लाबावयो होनोब्ला‌ जेनेबा बिसिबां सुबुं अनजिमा बारायो इसिबांनो जोंनि गारि मथरा बारायगोन इसिबांनो जोंनि गुयार अब गुबुंनाया बारा जागोन मानो होनना बुंयोब्ला नों आथिखालाव गोबां मानसिफ्रा नखर-नखर गावब गाव गारि फैबाय जायनि डिजेल पेट्रल बेफोरखो खामनाया जोंनि बारहावाजों गोरोबनानै जोंखौ हां लानायाव माखासे खैफोद लाबोगासिनो दंङ दा बेबायदि दिनै जोंनि बारहावायाबो गोबां खैफोद जाबाय आरो दा दंबावो जोहा मा होनो ओ जोहा जेनेबा ओ देहा फाहामथाइआरि बेफोरनि बेराद खमि जागोन जेनबा आथिखालाव नुनो मोनखाङो देहा फाहामसालियाव ओ नोंङो सरखारि देहाफाहामसालियाव आथिखालाव नोंङो सुबुंनि अनजिमा सुबुंफोरखौ नों नायबाबो नायखनो नो हाया जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव गोबां रोख रोखोमनि माखासे बे सरकारि ओ बा गावनि गोहोजों खुलिनाय मोनसे ओ देहा फाहामसालि बेफोर ओंखारबाय जायफोरावबो नोंङो गोबां रां होनानै ब्लाबो नोंङो सिखितसाखौ लागासिनो दं मानसिफोरा बे मानि थाखाय गासिबो सुबुं अनजिमा मानि थाखाय जुदि जोंनि सुबुंङा खम मोनबा बा मोनसे थि थाखोनि मोनबा आथि आथिखालाव जोंङो मा खालामनो हागौमोन जोंनि सरखारनि ओ देहा फाहामसालिनिफ्रावनो जोंङो ओ बेफोरबायदि देहा फाहामसालिखौ अ माबाखौ देहा फामथायखौ जों लानो हायोमोन आरो दंबावो जोंहा जेनेबा सोलोंथाइनि माखासे जेंनाफोर बै सोलोंथाइयाव मा जायो जेनेबा जाय साख्रियावला आरो साख्रि गैयै सुबुंफोरनि ओ फिसाफोरनि सोलोंनायनि गेजेराव मोनसे ओ गोब माखासे फारागखौ नुनो मोनो आरो बेयाव मारै होनना बुंङोब्ला जेनबा आथिखालावथ' जेनबा सुबुं अनजिमाफोरा बांबाय बिनि जाहोनाव मा जाखो जाय मानसिया साख्रि मोनदों बिसोरल' मोनदों जेनेबा जाय मानसिया साख्रि मोनाखै बिसोरो बिसोरनि जिउ खांनाया जोबोद खस्थ' आरो दा बेयाव मा जायो जेनेबा सोलोंथाइ लानायाबो मोनसे ओ जेनबा ओ माहोनो बिदिखौ उ मासे जेंना सोमजियो आरो बोरै होननानै बुंङोब्ला जेनेबा साख्रि गोनां बा ओ जेनेबा सरकारि सरकानि साख्रि मावग्रा बिसोरो फोरोंथाइ ओ बिसोरो मा होयो गावसिनि फिसाफोरखौ बहा फोरोंथायाइ होयो ओ बिसोरो बे सरकारि स्कुलावसो फोरोंथाय होयो मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालाव बे सरकारि फरायसालियाव बांसिनानो मोजां रोखोमनि सोलोंथाइखौ मोनो होननानै मानसिफ्रा बुंसोगारो दा बेनिखायनो मा जायो जेनबा आरो सरखारि सरकारि सिकुलावथ' जेनेबा जोंना बर' मिडियामजों जायो बा जोंनि ओ‌ बांसिन ओ जेनबा जोंनि ओनसोलारि रावनि गेजेरजों जायो नाथाय जोंनि बे ओ बेसरकारि बे सिखुल दंङो बे सोरकारिआवनो सिखु लाव मा जायो जेनबा जोंङो ओ बाहेरानि बाहेरानि राव बा इंराजि रावखौ जोंङो ओ‌ लानाय‌ जायो। जोंनि सोलोंनायनि बिजों महरै दा बेनिखायनो जोंनि बिमा बे साख्रि गोनां सुबुंफोरा मा सानो जेनबा ओ‌ आंनि फिसाखौ आंङो इउनाव इउन जों गोरोबनो हानाय मोनसे सासे सुबुं बानायगोन होननानै बिथांमोनाबो बानायो आ इंराजि मिडियामाव सोना होयो मानो होनोब्ला आथिखालाव इंराजि रावा बुहुमावनो बयजोंबो सिनायजानाय बा गोसार जानाय आरो जेरावबो सोलियो बेनिखायनो ओ बिथांमोनहा उ सरकारि स्कुिलाव फरायसालियाव सोआलासिनो ओ बे सरकारि स्कुलाव सोनानै गावसोरनि फिसालाफोरखौ फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामजों फोरोंथाइ होननानै मा खालामो इयुनाव सासे गोख्रों मान सि खालामनो बेदि सानो आरो दा बेबायदिनो बेनि थाखायनो मा‌ जायो जों सोलोंथाय लानायावबो ओ जेनबा बिदिनो जोंङो फारागथिखौ नुनो मोनो। मानो होनानै बुंङोब्ला नों ओ बेसर नङै फरायसालियाव नोंङो ओ साख्रि गोनां सुबुंङा सोनोहाखायो जोंनि ओरैनो खामला मावग्रा हाजिरा मावग्रा आबाद मावग्रा बिथांमोना सोनो हाया मानो होनबा बुंब्ला बे सरकारि नंङै फरायसालियाव जोंङो बोसोरफ्राम बोसोर माने उम दानफ्रोमबो जोंङो ओ मोनसे रां होनांगौ जायो जोंहा ओ जेनबा नोंङो सासे फरायसानोनो नोङो जेनेबा नोङो थाम रोजा गाम